खुलुमबाय नोंथां। हेलौ नोंथां
नोंथाङा खोनादोंना?
हेलौ
औ हेल' नोंथां।
ओं औ औ। खुलुमबाय नोंथां औ मोनाबिलिनि गाहाम औ हामलायनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो जो बे गोज जोन बेलासिनि गाहाम हामलाय थाबाय नोंथां बो
औ नोंथां। नोंथाङा माबोरै दं? औ।
फै नोंथां ओ सानजौनि ओंखाम जाखांनानै दाथ'
औ।
नालाय बिदि जिरायना दं नोंथां। औ दे
औ। जिरायनानै औ नों नोंथांजों आङो औ नोंथां ओ नोंथांजों आङो औवानि ओ सायाव नोंथांजों आङो सावरायनो ओ सां सानदोंमोन नोंथाङा। नोंथाङा सम होनो हागोनबा।
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन।
औ नंगौ औ नंगौ नोंथां औ। औवा औवायाथ' जोंनि जों। जोंनियाव न'खरफ्रोमबो। थायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
जादोंना नोंथां औ। जोङो औवानिफ्राय गोब गोबां बायदिसिना औ ओ बायदिसिना मुवा बेसाद बानायनो हायो नोंथां। खोनादोंना नोंथां।
नंगौ।
औ जेरै औ जेरै जोङो औ।
औ खोनादोंना नोंथां। खोनादोंना नोंथां।
औ खादों नोंथां हेलौ खादों नोंथां।
खोनादोंना।
औ। खोनादों नोंथां।
अ जेरै हाय जोङो औवानिफ्राय। औ औवानिफ्राय जोङो। ओ लेफ खा बिलाइ ओ बिदिनो जेखाइ खबायाइ औनम खादा जेंगाय सान्द्रि दाला ओ बिदिनो जोङो बायदिसिना जोङो ओ बानायनो हायो खोनादोंना नों।
औ हा औ हायो नोंथां हायो । खोनादों नोंथां औ।
औ।
औवाया जोंनो गोबां खामानियाव हेफाजाब होयो औ नोंथां। औ।
ओबिद‌ ओ बिदिनो गिदिर गिदिर मिसिंफोराव लांनानै ओ बिदि लेखा बिलाइ बिदि ओ बहि बिदि बानायनाय जायो । औवानिफ्रायनो। औवायाद औवाया जोंनि थाख थाखाय जोबोद गोनांथि
औ नंगौ नोंथां औ खोनादों नोंथां औ
उम ओ बियो बोसोराव ओ बोसोराव बारायनायखौ जोङो नुनो मोनो ।
औ नंगौ नोंथां औ खोनादों नोंथां नंगौ
औ जायखौ जोङो ओ औवा मेवाय होननानै बुङो बियो गुदिनिफ ओमफ्राय ओ बियो गाजा बेरबोयो ओंखारबोयो। बिनि उनावहाय ओ बियो औ बिदिनो ओ बिलाइ गैयाजासे बियो बिदिनो ओ जौलांनायखौ जोङो बिफा ओ औवा महराव जे बिफां महरावबो जौलांनायखौ जोङो नुनो मोनो। बिनि उनावहाय ओ बिलाइ जानायखौ जोङो नुनो मोनो। बे औवा गाजाखौहाय जोङो ओ जानो जानो हायो। ओं जाय खौ जोङो बुङो बुर गावा औ बिनिखौ जोङो जानो हायो। आ अनला अनलाजोंबो जानो हायो बेदर बिदिनो ओ बायदिसिना ओंख्रिफोरजों ओंख्रिफोराव होनानै औवा मेवाइखौ जानो हायो आरो। आरो
औ नंगौ
आरो जोङो ओ लोगोसेनो बेखौ आसारबो बानायनो हायो औवा मेवाखौ।
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ खोनादों नोंगौ नंगौ नोंथां।
बियो गोबां बारायोबो। फा-फांसे गायो ब्ला बिनिफ्राय जोङो ओ बोसोरावनो गोबां बारायनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो बिनि बिलाइफोरा गोलाव गोलाव आरो थानाय फोरा फिसा फिसा गोबां थानायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो बियो बिदिनो गोजां बोथोरावहाय मेसें बोथोरावहाय ओ बिलाइफोरा खोरियो आरो बिलाइफोर खोरिनाय जों नु नुनो मोनो आरो उनावहाय गोदान बिलाइ खिलियो। औ नोंथाङाबो औवानि सायाव नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा ओ माबायदि बाहाय औवाखौ माबे माबेयाव बाहायो नोंथाङा बे एसे फोरमायना होदो?
औ जागोन नोंथां। खोनासं बिदिब्ला
औ
औवाखौ औवाखौ थ न' लुनायावथ' नांखागौ औवाखौ खुन्था बानायनो न बारा दा बानायनो औवाखौ नांगौ जायो आरो औवा गोरानखौ बिदिनो ओंखाम संनाय फोरावबो बाहायो जों बन हिसाबैबो बाहायो नोंथां औ आ रो गोबां मानसिफोरानो जेखाइ बा सान्द्रि बायदिसिना मुवा बेसे फसादफोर खादाब संग्राय बिदि हेबनायाव हेबो आरो नोंथां आरो ननि आइजें आइलाफोरानो दा
औ नंगौ नोंथां
संग्राय बिज औवाजों बानायनाय मुवाफोरा जिउआव जिउ जोंनि जोंनि न खरनि खामानियाव बाहायजानाय मुवा फोरा बेफोर औवाजों बानायनाय गा सिबो
नंगौ नोंथां
औवाखौ गोबां खामानियावनो नांगौ जायो गोबां खामानियावनो औवाया हेफाजाब खालामो खुन्थानिफ्राय ननि बारान्दानिफ्राय गासैबो दं
नंगौ नोंथां औ नोंथां खोनादोंंना नोंथां हेल नोंथां खो खोनादोंना नोंथां हेल नोंथां आ औ नंगौनो थां
औ आरो औवा औवानि गोरलै औवा गोरलै ओंखारनायखौ जों औवा मेवाय - होननानै मिथिनो मोनो आरो
नंगौ नोंथां
बेखौ आर ओ दानायबो जायो जों सुबुं माहारिया जायो आरो औवा मेवाइ ओ औवा गोरलैखौ बियो गोरलैयाव गुफुर गुफुर जायो नो औ नोंथां
औ आरो जोङो बे औवानिफ्रायनो जोङो आरुंबो बानायनाय जायो आरंबो मोनो ओ जोङो बे आरंखौ जोङो बिदिनो न' लुनाय बा बेरा बिदि खानायफोराव जोङो आरो माइ सरनाय बिदिनो बायदिसिना ओ सरनायाव जोङो बेखौ बाहायो खोनादोंना नोंथां हेल' नोंथां खोनादों नोंथां
औ
औ आं नोंथांनिखौ मोजां जां खोनायाखै
औ नेटवर्क स्ल नामा नोंथां
औ ओ नोंथाङा मा बुंदोंमोन बुंलाय?
ओ नोंथाङाबो नोंथाङा आरो मायाबाफोर बुंनो नागिरबावदोंमोन नामा नोंथांखौ आङो बुंनो होदों
औ नंगौ नोंथां ओ जोङो ओ बे औवानिफ्राय जोङो आरंबो बानायनाय जायो ओ बिदिनो ओ माइ सरनाय बन सरनाय ओ बिदिनो बेरा हेबनाय ओ ओ न' लुनाय बिदि खुन्था बिदि बायदिसिना बिदि आरुंखौ नांगौ जायो जों बुंनो थाङोब्ला औवाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार औवा नङाब्लानो ओ जाया होननाय बायदि जोंनि ओ जिउ खुंनाया
औ नंगौ नोंथां
औ आरो बे औवाया न'खरफ्रोमबो थायो आरो ओ औवाया ओ गोबां जाथनि थायो जेरै बुरखा औवा, जाथि औवा, बिजलि औवा होननानै मि
औ नांगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां।
आरो हाजो औवाना हाजो हाजोनि औवा बिदिबो। ओ मुं होननाय खोनायो औ।
बियो हाजोनि औवाया एसे गिदिर आरो ओ
औ गिदिर जायो औ औ नंगौ नोंथां औ आरो ओ नुनायाव बो जोबोद समायना नुयो औवाखौ औ
स्र नालाय
औ नंगौ नोंथां।
ओ जोंनियावहाय ओ बुरखा औवाखौनो ओ गिदिरसिन नुयो आरो बिनि बिनिख्रुइ ओ बा बिनिख्रुइ ओ जाथि औवा बिजलि औवा बेफोरखौ फिसा महराव जोङो नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
औ औ खुन ओ बुरखा उवाया जों ओ बुरखा औवा जाथि औवा बेफोरफोरखौ जोङो खुन्था महर खुन्था बानायनायाव जोङो ओ नुनो मोनो बाहाय
औ औ नंगौ नों थां
औ आरो ओ बिजलि औवा बेफोरो ओ बेरा बिदिनो सां बायदिसिना बानायनायाव ओ बाहायजायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ जोङो औवाखौ बा बिदिनो फिथाइ सामथाइ हाननो ओ बिदिबो दान्दा बानायनाय जायो। गो जौनि बिफांफोरनि फिथाइखौ जोङो हाननो थाखाय
खोनादोंना नोंथां जोंनि रायज्लायनाय समाबो जाबाय। दे
औ नंगौ नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिफ्रायबो। दे बिदिब्ला
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो